खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ औ ओ नोंथांजों आं मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो ओ फैदों नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा आंनो बर' आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारिनि फारसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ
औ आइजो माहारिनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो होनना आखायाव लाबाय। ओ आइजो माहारि दानि आथिखाल मुगायाव जों आइ माहारि होनो ब्ला जेनेहाय जोंनि आइजो माहारिफोरा आथिखाल मुगायावहाय ओ आइथिङाव गसंथानो थाखाय गोबां नाजा थाबनायखौ आं नुनो मो मोनबोदों। नोंथां ओ बेबायदिनो आइजो माहारिया गावनि न'खर गंसेखौ माबोरैहाय सालायलांनांगौ बेनि बागै गोबां गोबां सानो बेबायदिनोहाय फरायनाय लिरनायनि जेबो मुखुब जादों। खामानि मावनायफोरावबो आ जे माहारिया मुखुब जादों बेबायदिनो बेफार फालांगिफोरावबो आइजो माहारिखौ गोबां मुखुब जानायखौ जों दानि मुगायाव नुबोगासिनो बेबायदिनोहाय आइजो माहारि फोरा बाजार गलाफोराव मैगं थाइगं फुंनि ओ मैगं थाइगंनि फालांगिबो मावो बेबायदिनोहाय बाजार गलाफोरावहाय ओ गोबां आइजो फोरखौनो जोङो गलायाव नुनो मोनो जै दानिया बेफार फालांगि मावनाय जेरै बाइ ओ दख'ना गामसा गस्ला बायदिसिना फाननायखौबो जों दानि मुगायाव आइजो माहारिखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो दानि आइजो माहारिया ओ गोबां बिथिङावनो जौगानाय होननानै आङो नुबोदों एबा सानबोदों ओ दानि दानिया माहारिनि आइजो माहारिया दानि जुगा वहाय बेबायदिनो खेला दुलायावबो गोजौ फारसे जौगानायखौ आं नुबोदों बेबायदिनो फरायनाय नोंथाङाथ' मोनथि मा मिथिखागौ जोंनि आइ माहारिया इन्टारनेसे नेल लेभेलावबो ओ खेलाफोर गेलेनो थांङोदि जेरैहाय जमुना बर' अंग'जि
औ औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ ।
औ बेफोरनो सासे ओ जौगासारनाय सुबुं नोंथां । थाङाबो आंनो एसे सो फोरमायना होनो हागोन ना? जों दे आइजो माहारिया बर'फोरनि आइजो माहारिया ओ मा मा बिथिङावहाय गावनि जिउ जारिमिनखौ दालांनो हायो ।
दा एसे आगोलावथ' नोंथाङा गोबां खोथा बर' ओ आइजो एबा हिनजाव माहारिनि सायाव गोबां खोथा फोरमायलांबाय । दा नोंथांनिसिम आंबो ओ आयजो माहारिनि फारसे सुंद'यै फोरमाय लादों दा आइजो एबा हिनजाव माहारि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों बिथांमोनखौ बिमा माइनावजों रुजुनो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ । बिथांमोनानो जेराव गंसे न'खर एबा समाज गंसेखौ समायना खालामना लाखिनो हायो नङा होमबा खोनादों नोंथां औ । सासे आइजो एबा हिनजावा न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासै खामानिखौनो बिसोरो मावजोबो । गाव हारसिं मावजोब नङा होमबा । नंगौ ना औ औ । थिग बेबादिनो सासे मोजां आइजोनि आखल आखुखौबो जों बै आइजोनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोन जेरै
थां
मोजां आइजो एबा सासे मोजां हिनजावा गावनि न'खर गेदेरखौ न'खरनि गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बजबनाय बायदिफोरावनो जों बिथांमोननि आखलखौ मिथिना मोनो नङा होमबा? औ औ औ थिग बेबादिनो जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव खायसे आइजोफोरा गावनि बिखुनजो बिहावफोरखौ अननाय जों बजबना लानायखौ जों नुनो मोनो । नङा ओमबा सासे मोजां आखुनि आइजो आइजोखौ थिग बेबादिनो खायसे खायसेखौ जोङो ओरैबायदिबो नुनो मोनो जे ओ जोगारनायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा ।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो ।
ओ अख्रा गोसोनि बायदिसिना जों नुनो मोनो नङा होमबा खायसे हिनजाव माहारिखौबो थिग बेबादिनो फाराग
नंगौ नोंथां नंगौ
सासे आइजोनि मावनांगौ खामानियानो जाबाय गावनि फिसाफोरखौ लेखा फरा फरायदोंना फरायाखै बेखौ नोजोर होनायजों लोगोसे गावनि गथ'आ माबा मा मावदों मा मावाखै मा जादों मा रोङाखै बेफोरखौ नोजोर होनाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथाङा नंगौ थारैनो
लोगोसेनो बिथांनि फिसाफोरा गथ'फोरा मा बादि लोगो लोगोजों लोगो जादों गाज्रि लोगोजों लोगो जादों ना मोजां लोगोजों लोगो जादों बेफोरखौबो ओ नाय मानिखौ जोथोन लानाया सासे आइजोनि खामानि नङा होनबा?
नंगौ नोंथां थारैनो
दा बिमा एबा आइजोनि मावनांगौ बिबान एबा खामानि बेफोरनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ औ आरो बेफोरजोंनो लोगोसे ओ बिथांमोना गोबां खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आइजो माहारिखौ जेरैहाय आइजो माहारिफोरखौ जोङो दाउ अमा जोंनि बर' आइजोफोरखौ जों नुनो मोनो दाउ अमा बोरमा मोसौ हां सो बायदि जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे बिथांमोना मैगं थाइगं गायनायनिफ्राय लानानै मैगं आरो सि जोम दानाय सि जोम फाननाय बेफार फालांगि खालामनाय बायदि बायदि खालामनायखौ जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव जोङो बर' माहारिफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा बर'फोरखौ औ दा थिग बेबादिनो जिरायना थायालासेनो बिथां आइजो माहारि एबा हिनजाव माहारिफोरखौ खामानि मावनायखौ जोङो खामानि मावनाय मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जों खायसे खायसे ओनसोलाव जों नुनो मोनो एबा खायसे खायसे गामियाव नुनो मोनो जे हौवा थासेयावबो आइजोआसो खामानि बेफार फालांगि खालामनानै न'खर खौ सुंथाना लाखिनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ औ थिग बेबादिनो ओ जोंनि जोंनि दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो आइजो एबा हिनजाव माहारिफोरखौ सोल ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबादिनो सोलोंथाइ लाना आ आइजो माहारि एबा हिनजाव माहारिया गेदेर गेदेर खामानिनि साख्रि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो न ङा होमबा खोनादोंना औ थिक बेबादि औ आथि नोंथांमोनाबो नुगासिनो आइजो माहारिनि जौगानाय माबादि सोलोंथाइ गेदेर साख्रि मावदों नङा होमबा जोंनि बर' माहारिफोरा थिक बैबादिनो बेनि गेजेरजोंबो जों नुनो मोनो बर' खायसे खायसे बर' आइजो एबा बर' हिनजावफोरखौ जोङो हारिमुनि फारसे खामानि मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ जेरैहाय राव थुनलाइ बायदि खामानिफोरावबो जों आइजो माहारि उन उन नाय नुनो मोनो जेरैहाय फन थाइ रायथाइ लिरनाय सुंद' सल'मा लिरनाय रावखान्थि लिरनाय बायदि बायदि हारिमुनि ओ खामानियाव बिहोमा होलांनायखौ जों आइजो माहारिखौ नुनो मोनदों नंआहोमबा?
नंगौ नोंथां थारैनो।
दिनो बिथां आइजो माहारिया जोंनि बर ओ हारिमुखौबो जौगा होनायाव गोबां बिहोमा होलांगासिनो नंआहोमबा?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो आरो बेराफारसेथिं किनतुना गोबां बर आइजो माहारिफोरा बर हारिनि थाखै दावहा नांनानै जिउ होलांनायखौबो जों नुबोदों नंआहोमबा? जेरै गाम्बारि सिख्ला थेंनफाख्रि थेंनफाख्रि सिख्ला बाय दि बायदि आरो दंबावो सो बि आङो दा बेफोरखौ ओ गोसोआव गैला। जायखिनि गोसोआव फारसे सुंद'यै फोरमायबावगोन एबा हामोनथि होगोन होननानै आं आसा सिबाय। खोनादों ना नोंथां?
औ थारैनो नोंथां नों नोंथाङा होननायाबो सैथो। आइजो माहारिया जेरैहाय आ गावनि नखर गंसेखौ माबोरै दानांगौ बेनि बागैहाय गोबां गोबां बाथ्राफोरखौ साननानै हाय गावनि न'खरनि सानो बेबायदिनो गावनि फिसाखौ माबोरैहाय फोरोंहोनांगौ माबोरैहाय जोथोन लानां औ बेफोर ओ बेफोरनि फारसे गोबां साननो गोनां जायो आइजो माहारिया नोंथाङा दहायनो बुंखाबाय जे आइजो माहा बैयाव दानि जुगावहाय ओ गोबांखौनो जोङो बेफ फालांगि खालामनाय नुनो मोनो होननानै नों बिथाङा दानि बावैसो फोरमायनानै होलांबाय बेबायदिनोहाय जोङो आइ आइजो माहारिखौ बिमा माइनावजों रुजुनाय जायो बेथ' बे बाथ्रायाथ' सैथो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ बेबायदिनोहाय गोबां बिथिङाव आइजो माहारिखौ ओ बेबायदिनो बेफार फालांगि एबा गावनि आथिङाव गसंथानाय न'खरखौ माबोरैहाय सामलायनांगौ फोरनि बागैहाय जों आइजो माहारिया गोबां खामानि मावबोदों बेबायदिनो आइ आइजो माहारियाव सोलोंथाइ बिथिंनि फारसेबो जोबोद आथिखाल मुगायाव जोबोद जौगाखांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ बेबायदिनो खायसे आयजो जानोबोला आइजो सासे गुन गोनां जानबोला माबोरैहाय बेनि आखल आखु गुन गियानफोरा माबोरैहाय जानांगौ होनो सासे मोजां आइजो आइजो‌ जानोबोला बियो ओ गावनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ लानां ओ गोदोर गोलावनि खोथाफोरखौ मानिनां बेबायदि बिनोहाय इयुनाव सासे मोजां आयजो जानो हायो होननानै आं सानो आरोना नों
औ औ थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां औ। दा नोंथां आइजो माहारिनि फारसे आरो बुंबावनो थाङोब्ला गोबां खोथा दं नङा होमबा? खोनादोंना औ जेरैहाय जोंनि समाजारि खान्थियावनो जों नायना नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो खायसे आइजोफोरखौ जोङो समाजनि एबा माहारिनि गोबां खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खोनादोंना औ। जेरैहाय बिथांमोना गंसे समाज एबा गामिखौ माबादि सामलायना लाखिनांगौ माबायदि ओ आफाद दानानै सेंग्रा सिख्ला गामिनि सुबुं माहारिखौ माबादियै मोजां लामा दिन्थिलांनांगौ बेनि फारसेबो बिथांमोना गोबां गामि गामि एबा गावसोरनि गामियाव आफद आफाद खनायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय माइनाव आफाद नङा होमबा खोनादोंना नोंथां औ जेरैहाय माइनाव आफाद बायदि बायदि आफाद जोङो आइजो माहा बर' आइजो माहारिफोरखौ ओ खुं खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जोंनि समाबो जोबखांबायानो दा नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा आं मोनथिनो मोनबाय। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांनिफाय
आसा खालामो नोंथांखौ आबो आरो इयुनाव लोगो मोनबावगोन होनना नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।